औ
हेल'
खोनादोंना नों थाङा?
औ खोनादों दासो खोनादों। दा जों मा आयदानि सायाव सावरायगोन?
औ खोनादों।
जोङो दायो
औ औ
खोना
खोनादों खोनादों दे बुंनो
याव दानाय लुनायनि सायाव सावरायनोसै जोङो गोदो गोदाय बर'फोरा खुुन्दुंखौ बोरै दिरुनमोन आरो जि दायाव बर'फोरा मा आइजें आयलाखौ बाहायोमोन ना आरो खुन्दुङआव माबोरैहाय मिथिंगानिफ्रायसोर गाब जायो दा नोंथाङा बिनि बागै गिबियावनो बुंग्रो।
दा नोंथांनि सायाव एसे फोरमायग्रोदो नोंथाङा गिबियावनो नोंथाङा गिबियावनो बिनि सायाव एसे ओ गुवारै फोरमायदो।
दे बिदिब्ला आङो गिबियावनो आं सावरायग्रोसै ना दा हमनानै ला बर'फोरा दानाय लुनायाव माबोरै खुन्दुं दिरुनो होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन मा बर'फोरा मिथिंगानि बिखायाव थानानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि नङा होमब्ला बर'फोरा मा खालामोमोन गोदो गोदाय बर' फोर गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय ना उदैखौ बिसोरो गावनि सुफुंनो थाखाय बिसोरो मा खालामोमोन मा खासे एम्फौफोरखौ बिथांमोना ओ मा होनोमोन फालांगिया फालांगि हिसाबैबो बिथांमोना एम्फौखौ फिसियोमोन ना आरो बेफोर एम्फौखौ फिसिनानै माखा ओ एम्फौनि फिथुफोरखौ बिसोरो खुन्दुं लुनायाव बाहायोमोन आरो बिथांमोना इम्फुखौ फिसिनानै मा खालामोमोन जा जानायजों लोगोसे बिथांमोना न'खरखौ बा न'खरखौ फिसिनो थाखाय एम्फौनि बिजिनेस खालामनाय बा फालांगि खालामनाय जायोमोन आरोखि ना। जानायजों लोगोसे बिथांमोना मा खालामोमोन फालांगि खालामनाय जायोमोन आरो बिथांमोना बेफोर एम्फु एम्फुनि फिथोबफोरखौ मा खालामोमोन खुन्दुं दुरुना लायोमोन खालि बोल' ओ एम्फु फिथोबनिल' नङा बिथांमोना माखासे बिफां लाइफां ना बिफां लाइफांनि बिगुदनिफ्राय बिसोरो खुन्दुंखौ द'रनना लायोमोन आरोखि लोगोसे मा थालिर फस्लानिफ्रायबो बिथांमोना खुन्दुंखौ दुरनायखौ लानायखौ नुनो मोनोमोन गोदो गोदाय। आरो बिथांमोना मा बेफोर खुन्दुंफोराव माबोरै गाब फुनोमोन? बेफोरखौबो जों बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना आं बुंखाबाय एसे सिगाङावनो बर'फोरा गोदो गोदाय मा मिथिंगायानि बिखिायाव थानानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि ना। ओंखायनो बिथांमोनहा मिथिंगाजों माने जोबोर गुलि गुलि आरो। ओंखायनो बिसोरो बिथांमोना मिथिगौ खुन्दुंआव मा गाब बबे बिलाइखौ फुनोब्ला मा गाब जागोन बेफोरखौ बिथांमोनहा मोजाङैनो माने गियान दंखायो बेफोर बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि गियान होननानै जोङो बुंनो हायो आरोखि दा बुंनो थाङोब्ला ओ गोथां गाबनि थाखाय जोङो खुन्दुङाव माबोरै गाब फोनगोन होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनांगोन मा ओ मिथिंगानिफ्रायनो माखासे मोननाय गोथां गाब आरोखि जेरै बिलाइफोर बुंनो हायो जोङो औवा बिलाइ बा फाथि बिलाइ गोथां आरो लोगोसे मा बादामालि आरो सु नैजों बि बेखौ दै गुदुङाव रुयोब्लानो हानि थिंख्लियाव दै गुदुंजों रुयोब्लानो बियो मा जायो गोथां गाबनि जायो होननानै जों बुंनो हायो। ना आरो गोमो गाब गोमो गाबा माबोरै जायो होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हायो मा बिथांमोना मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे जेरै गोथां गाब जेरै सरि गोमो जेरै जोङो बुंनो हायो मा हालदै गोथां ना आरो मा औवा राननायनि बिदि बुन लोगोसे मा फाथि बिलाइनि मोननाय जेरै जोङो मा मोनो गोमो गोमो गाब जायोना नङा होमब्ला बेफोरखौ नङा सुनैजों खुन्दैजों खुन्दुंजों हानि थिेंख्लियाव रुयोब्लानो मा जायो बेयो गोमो गाबनि जायोमोन आरोखि बिथांमोना मा खालामोमोन गोदो गोदाय बेबायदि बिदिनो खुन्दुुंङाव गाबखौ फोननानै लायोमोन बा गाबखौ होना लायोमोन आरोखि बिथांमोना आरो बेफोरखौ दिरुनखांनायनि उनाव बिथांमोना मा खालामोमोन दाना बे खुन्दुंखौ लुयोमोन आरोखि ना खुन्दुं लुनानै बिथांमोना जिखौ दानानै लायो बिथांमोना गोदो गोदाय मा खालामोमोन बिथांमोना बायनानै गानामोन ना बिथांमोना ओंखायनो जों बुंनो हायो मा बर'फोरा दानाय लुनायाव जोबोर मा आखा फाखा आरो पार्ट होननानै बुंनो हायोमोन दा बेनिबो जोङो मोनसे सल' खोनानो मोनो जेरै आसागि बैसागिनि बाथ्राखौ जोङो बुंनो हायो आरोखि नङा होमब्ला दा आसागि बैसागियासो सोरमोन नोंथाङाथ' मोजाङैनो मिथिखागौ दा दा आसागि बैसागिया सोरमोन होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो मा बुंनांगोन बिथांमोना बर'नि मा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा आरो जोबोद एक्सपार्ट होननानै जों बुंनो हायो बिथांमोना मा बिथांमोननि मेगन सिगांजों थाङोब्ला बिथांमोनहा मा खालामोमोन जेरै दाउ बिरलांब्ला बिसोरो दाउनि गाबखौ बिसोरो मा होनोमोन जि दानायाव थुखांनानै होयोमोन नङा होमब्ला औ आगरखौ एरोमोन आरो बिथांमोननि मेगन सेरजों मै बारलाङोब्ला मैनि आगरखौबो बिथांमोनहा जि दानायाव एरखाङोमोन आरो बेफोर आगरफोरखौ एरखाङोमोन ओंखायनो बर'फोरनि गुबै आगर होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो बुंनांगोन मा थाइगिर बिबार फारौ मेगन नङा होमब्ला दिंखिया आगर हाजो आगर बेफोरबायदि आगरखौ जोङो बर'फोरनि दोरोङारि दख'नाफोराव जोङो एरखांनायखौ नुनो मोनो आरोखि नङा होमब्ला दा आरो बेफोर ओ जि दानायाव बाहायनाय माखासे आइजें आयलानि बाथ्राखौ जों बुंनो हायो जेरै जोङो आइजें आइलाखौ माखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनांगोन जि दानायाव जोङो थब्रै सालखुन्थाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो मोनला बेहाय जोंङो नुनो मोनो गान्दिै नुनो मोनो मासु नुनो मोनो बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि दा नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायदो
दा नोंथाङाथ' दानि लु बाहै बिराद मोजां मोजां खोथा बुंबाय नङा होमबा मानो होनबा जों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्राय बेफोर सोलिबोबाय थानाय मोनसे द दोरोङारि नेमखान्थि होननानै बुंजायो मानो होनबा जों जिउ खुंनायाव नांगौ जानायखायसो बैफोर बुस्थुफोरखौ बानायना लानो रोंदों बर'फ्रा आरो जानाय लोंनायावबो माखासे बुस्थुफोरखौ जों बर'फ्रानो गाव गावनो गाव दिहुनना लानो रोंदों थिग बेबायदिनो दानाय लुनायनि बेलायाबो बर'फ्रा गावसिोरनि देहाखौ बा देहा सोलेरखौ गोजांनाय बा माबा मोनसे खामानि मावनाय फोराव बाहायनो थाखाय गावनि जिउखौ देलायना होनाया आरो समायायावबो नाय जोमनायफोरखौ दानानै लानो रोंदों आरो बेखौ गाननाय जोमनाय आरो जिखौ बर'फ्रा इन्दि एम्फौ आरो इन्दि फिथोबनिफ्राय दिहुननानै लानो रोंदों आरो बैखौ खौनो बर'फ्रा दिरुं ओ दो गोदो गोदायथ' दिरुंखौ मिथियामोन बेखौनो इन्दि फिथोबनिफ्रायनो दिरुं दिहुननानै बर'फ्रा माखासे जिफोरखौ दानानैनोलानो रोंदों बेजों लोगोसे जि दानायाव हेफाजाब होनाय माखासे आगजुफोरा जाबाय सालखुन्था गुबैयावनो जोंहा सालखुन्थाखौ नांग्रोगौ सालखुनन्दार थंब्रै आरो बेनि उनाव गरखा जेन्थेर खुन्दुं थुुंनो थाखाय जेन्थेर नांगौ आरो गनसा नांगौ आरो बिदिनो माखासे फिसा बिला आगजुफोरखौ नांगौ जायो जोङो जि दानायावबो बेजों लोगोसे आरो माखासे आगरफोरखौबो जों बर'फ्रानो बानाय लानो रोंगौ आरो माखासे आगरफोराबो दङ बर'फ्रा आखाइजोंनो बानायनाय बैफोर आगरफोरा जाबाय दिंखिया बिबार दिंखिया आगर आरो मा होनो बियो दावथुम बैग्रि बिबार द दाउथु मेगन फारौ मेगन फारौआ फारौ आफा आरो बेबायदिनो लोगोसे गोबां आगरफोरखौ जों बर'फोरा गावन गावन बानायना लादों आरो बेनि गेजेराव माखासे आगरा ओ गोमालांनो हमबाय दानि दिनाव दा बैफोर आगरफोरखौ माने जों नुनो थांला
दा बेखिनियानो आरो दा आ आं मोनसे कुइसन सोंनि गेजेराव दानि आरो गोदोनि गेजेराव माबायदि फाराग दं दानाय लुनाय बेलायाव दा नोंथाङा बेखौ एसे सुंद'योब्लाबो
दानि आरो गोदोनि दानाय लुनाय माबोरै फाराग दं होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बुंनांगोन गोदोनि दानाय आरो दानि दानाय जों जुबोद फारागखौ नुनो मोनो नङा होमब्ला दा हमनानै ला गोदोनि आइजोफोरा माबोरै दख'नाखौ दायोमोन बिथांमोना खालिबोल' गाननाय जोमनाय मा बिथांमोना ओ गाननायनि थाखायल' बिसोरो ओ जिखौ दानाया दायामोन ना बिथांमोना गाननायजों लोगोसे मा बिथांमोना सावस्रिखौ मोजां लाखिनो थाखाय मा खालामोमोन जिखौ दानायखौ नुनो मोनोमोन ना जि दानायाव जोङो सावस्रिखौ जोङो मा मोजां जानायखौ नुनो मोनो मानो होनोमब्ला बेयो मोनसे एक्सारसाइस बायदि जायो नङा होमब्ला आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंना मा सावस्रिया मोजाङै थायो आरोखि बा थाजिम थायो होननानै जों बुंनो हायो आरो गोदो गोदायनि जि दानाय दायोब्ला मा जायोमोन बेफोर जिया गोबावसिन जोरनायखौ नुनो मोनोमोना जेरै आखाइजों दानाया गोबावसिन जोरनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो, आथिखालनि जि दानाय होननानै बुङोब्ला जोङो दा आथिखालावथ' टेक्न'ल'जि नङा होमब्ला आथिखालाव बे औ टेक्न'लजिजों दानायफोरा मा जायो बेफोर जिफोरा बारा गोबाव दिन जे जिराखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि बेफोरखौनो जोङो फाराग बेफोर फारागखौ जों नुनो मोनो आरो मा बेफोर मेसिनजों दायोब्ला जों माखौ नुनो मोनो ओ हमनानै ला गोदो गोदायथ' जोङो जि दायोब्ला जोङो बे मोनसे एक्सारसाइस बायदि नङा होमब्ला! आथिखालाव बिथांमोना मा खालामदों सम मोनैनि थाखायनो बिथांमोना मेसिनजों दानायखौ गाननायखौ नुनो मोनसै आरो लोगोसे मा खम बेसेनावनो मोननायखौ नुनो मोनो लोगोसे मा आरो बेफोर जिफोरा गोबावदैनिखौ जेननायखौ नुनो मोना बेफोरनो गोदोनि आरो आथिखालनि फादाखौ जोङो बुंनो हायो आरोखि।
दा थिगानो नोंथांनि एक्सप्लेनेसना मानो होनोमबा गो दानि दिन गोदोनि अ दानि दिनावहाय ओ गोदोनि बायदि इसिबां साइन्टिस जुगाव गैयामोन दासो नै ओ फैयै फैयै फैनानै जि थानो थाखाय माबा मेसिन ओंखारबाय। खुन्दुं दिहुनग्रा मेचिन ओंखारबाय बैफोर माने साननो गोनां आरोना दानि आरो गोदोनि दिनाव फारागखौ नायोब्ला। मानो होनब्ला माने गोदोनि दिनावथ' जों ओ मानसिफोरा जेबो मिसिं ना मा बेखौ जेबो मिथियामोन। माबोरै खुन्दुं दिहुनो माबोरै मायो बेफोरखौ जेबो साननो रोंङामोन। दा जों गोदो बर'फोरा आखाइजों ओ दिहुननानै खुन्दुंफोरखौ दिहुनलाबायोमोन। मेसिनजों दिहुननो रोङामोन दा बेफोरखौ साननो थांब्ला अनेक ओ माबाबाय बिगियानाबो दावगाबाय दानि आरो गोदोनि औ फारागथिखौ रुजुनानै नायोब्ला दा नोंथां टाइमाबबो जाबाय गुबुन समफोराव लोगो मोनलायसिगोन।
दे उनाव लोगो मोनलायसिगोन मालाबा।
औ